हेलौ
हेल' नोंथां
हेलौ नोंथां औ खोनादोंना आंनि माथोखौ
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो माबा हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथां
मावाखै नोंथां नै ओरैनोसो दंलाबायो नै जिरायनानै
अ नोंथां अब्ला फ्रि नामा
औ औ फ्रि जागोन फ्रि दं नोंथां
औ ओम अब्लालाय आङो नोंथांनो मोनसे आइदायावसो सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां मा आयदा बेलाय देलाय बुंनायसै मा आयदानि सायाव रायज्लायनो नागिरदों नोंथाङा आंजों
आयदायानो जाहैबाय ओ दै बानानि सायाव सावरायनोमोन आरो आं नोंजों एसे फंनैसो
अ सावरायजागोन नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा आयदालै दै बानायाथ' सावरायजागोन दे नोंथां औ
नोंथाङाथ' नुनो मोनबाय दंखायो दा
औ औ नुयो नोंथां
जाबा माबोरै माबोरै खहा जायो।
औ औ नोंथां गोबां रोखोमनि खहाफोर जायो जोंहा दैबाना जायोब्ला माव
फरायना होनोसै बे खहाया मा मानि
औ दे नोंथां सावरायदो दे
दैबाना जाब्ला जोंना बहुद समायसा फैयो जेरै जोङो खोथिया फोबाथाय खोथियाहाय दैबानाजों दै लोमनायजों थैजोबो ओमफाय हाय माइ गायनो हाला मानो हाला दा बिराद लस जासिगोन जों आबाद मावग्राफोरना बांसिन लस जायो दै बानाबा ओमफ्राय आरो दं सो ओरै गामि गामा-गानला लामाफ्राथ' फा खा नङाना हानि सो बेयावथ दैबाना जाबा माने लामाया गेल-गेलगेल हाब्रु जायो। ओमफायहाय लामा फोराबो अबेबा अबेबा माथावरिनिफ्राय-माथावरिनिफ्राय दै बायना फैनायाहाय लामायाव फैयो ओमफाय फैनानै लामायाथ हानि नालाय खुरख्ला खुरख्ला लामाखौ सिफायसिगोन माने ओमफाय जोंना गामिनि मानसिफोरना थांलाय फैलाय अबास सोरबा गथ'फोरा स्कुल थांनांगौ सोरबा गेदेरफोरा खामानियाव थां थांनांगौ। फोरोंगिरिफोरा फोरों गावनि स्टुदेन्टफोरखौ फोरोंनो स्कुलाव थांनो बिराद दिग्दार जायो हाला बिसोरबो बिदिनो मानसिफोरा माने गाव गावनि खामानियाव थांनो हाला लामा बायनायनि थाखाय दै बानानि थाखाय आरो गारि मथराबो गोबां खस्थ मोनो बिदि हाब्रु गेल गेलाव खारनो बा एबा लासै यैनो सलायनांगौ जायो। गारि मथर बा साइकेलानो जा बुहुद लासै सालायनांगौ जायो हाब्रु नांसि नांसि। मोजाङै नायनाय नाय सालायनांगौ जायो। बिराद खस्थ फैयो माने जों गामिनि मानसिफोरनाव। आरो आरो ओ फानलुफोरबो गायबाबो खेथिफोर मावबाबो दैबानाजोंनो दै अभार जानायनि थाखायै थाङोना गायनायाव हाजिरा होनाय मा होनाय।
औ थाङो नोंथां।
बियो माने मोनफिनला जों माने लस हमना लादो लस जायो बिरादनो। बेनो समयसाफोरा। दैबाना जानाया आरो दंबायोसो ओ जेरै हमना ला। दैबाना जाबाथाय। लामायावहाय। जमा जाजोबो दैयाहाय। नालानि दैफोरा उसिजोबो। बा दालांनि दालांनि दैफोरा उसिनानै जोंनि लामायाव। फैयो फैनानैहाय लामाखौ खुख्लोहैयो अब्ला लामायावहाय मेन रडफोरावहाय ओरै गारि मथर खारजाला माजाला बाइकबोनो हमसिगोन मोनसे गारि गिदिर साखा दसथा साखा थानाय गारि बा। द साखा थानाय ट्राकफोर खार माबानो लामाया दालांफोराबो बायनो। हमो दै बानाजों दै नांबाय थानानै। बिदिनो आरो गोबां समस्या जायो फुख्रिनि ना। फोराबो दै लोमनायजोंनो। दुब्लि दुब्लि थांसिगोन अबेबा थांसिगोन। नाया ना हगारनाया थाला मोनसेबो मा-मासेबो फुख्रिफोराव बिदिनो गोबां खहा जायो दैबाना जाबाथाय। न'निफ्रायबो ओंखारनो हाया। न'फोरावबो माथावरिनि दैफोरा। ओ फैनानै न' सिङाव लोमलावजोबो लोम-लोमसिजोबो माने। जिरायग्रा न'नि जिरायग्रा टेबोल सियार बाथामनिफोर बुस्थु जिखुनु जा बेफोरो दै नांनानै सेेवलांजोबो। ओमफ्राय न'आव थाजाया जायो दै। बानायाव। बुहुद समसा जायो संजाय। संजाया माजाया जानो असुबिदा जायो न'आव। फेमिलि गोनांफोरना। बहुद खहा जायो आरो। ओंखारथावाबोना न'निफ्राय बाहेरायाव दैबाना जाब्ला।
औ औ।
आरो बिदिनो गोबां खहा दंबावोसो आं बुंख'नोसो हायाखै नोंथाङा मोननैसोसो मिथिबायोब्ला। आंनो फोरमायना होदो। नोंथां। दैबानाजों खहा ना मा।
औ दैबाना होनोब्लाथ' जोंहा। गोबां बिबांनि बा गोबां रोखोमनि अखा हानायनि जाउनावनो दैबानाया जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां
बिदिनो गोबां अखा हानानै हाजोफोरनिफ्राय बोहैबोनाय दैफ्रा एबा दैमाफोर दैमा दैसानि दैफ्रा उसिफावनानै जोंनि हायेन ओनसोलाव दैबाना सोमजिहोयो।
औ औ होयो नोंथां
जायनि जाउनावनो जोंहा गोबां खहा जायोबा जों दैबाना जायोब्ला गोबां खस्थ' मोनो। जेरै जोंनि गावआरि सम्फद जेरै जोंहा न'आव फिजानाय बोरमा अमा मोसौ बेफोरो जोंहा खस्थ' जायो एबा बिसोरखौ दोननो थाखाय एबा बिसोरनि थाग्रा खुलिया एबा आरो बिसोरनिल' थाग्रा खुलि नङा जोंनि थाग्रा खुलिफ्राबो गोबां दैबानानि जाउनाव खस्थ' जायो।
औ नोंथां जायो जायो
जोंनिनो न' फिजानाय मोसौ दाउ बोरमाफोराबोथ' खस्थ' मोनो नो नङा होमबा दै दाहारनि गेजेरजोंनो आरो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि जाथायाइफोर सोमजिनाय जों नुनो मोनो दै दैबानानि गेजेरजों। जेरै दैबाना जायोब्लाथ' बिफां लाइफांफ्राबो मोजाङै खिलिया एबा मोजाङै थांनानै थाया बिफां लाइफां । फ्राबो माने थैनो हमो दै दै बानानि गेजेरजोंनो
औ नोंथां नोंगौ
आबाद फोथारावबो गोबां दै थायोब्ला जोंहा खस्थ' जायो। जेरै जोंनि माइ गायनायफोरा लोमसावनानै दै बानानि जाउनाव थैयो एबा गुनानै दै जों बोहैफालाङो‌
औ नोंथां नंगौ।
आरो बेल' नङा न' खाथि खाथिनि हाफोर जेराव जाम्फै फुख्रि बायदिफ्रा दैबानानि गेजेरजों गुगानानै एबा दैबानानि गेजेरजोंनो सुस्रा जानानै जोंनि हाफोरखौ खहा खालामो जेरै जोंनि गायग्रा हा जोंनि थाग्रा हा एबा जोंनि आबाद माव ग्रा हाफोरा जेरै दैबानानि जाउनावनो दै लोमनायजों बाला हा फबजानानै जोंहा गोबां लस जानांगौ जायो। आरो बेल' नङा जोंहा गोबां खस्थ' एबा लस जानांगौ जायो जेरै जोंनि थाबायग्रा लामाफ्रा गोब अ-अखा हानानै एबा दैबाना जानाय नानै हाब्रु जायो। बेफोराव जोंहा थाबायनो खस्थ' मोनो आरो जोंहा दैबानाफोर जायो ब्ला लामाफ्रावबो दैबानाफोर जायोब्ला जेरै जोंहा अबावबा थांनायफ्राव एबा फरायसालिफोराव एबा बिदिनो हाथाय बाजारफ्राव थांनायाव जोंहा खस्थ' मोनो दैबानानि जाउनावनो
औ नोंथां
आरो बेल' नङा जों दै बानायावहाय गोबां रोखोमनि जोंहा लस जायो बे खौथ' नोंथाङाबो मिनथिखायो आरो नोंथांनि ओनसोलावबो मालाबाफोर दैबानाफोर जाफेरबायमोन नामा नोंथां?
औ जोंखै गामिखैथ' माथावरि खाथिना नोंथां ओ दै दै माने अखा हानाय जाबाय थाबानो बे दैमानि दैयाहाय उसि फैनानै मा थावरियाथ' हानिसो नालाय। जेबो साइडआव होनायबो जायाखै माथावरि बायसिगोन। बायनानै जों गासैबो बेसेबां गामिनि न'खर दं बेयाव दै लोमसाव होजोबसिगोन नोंथां। न'आव थाजाला गोरान जायगायाव थाथ'नांगौ जायो। न' सिंनि बिदिनो दै बानायाथ' सानसेयावनो रानोना नोंथां। बिदिनो। साननै एबा सानथामथ' नांखागौ मोजाङै सान्दुं दुंबासो रानजोबो बेबो। ओरै दै दैथ' हाबजोब्बाय जाहैबाय दै बानानि थाखाय जों गामिनि गासैबो न'खराव माथावरि बायनायनि थाखाय। दै बानानि समाव ओमफाय इदिनो बहुद खस्थ' जासिगोन खस्थ'नि खस्थ'नि गेजेरजों जुजिबोनांसिगोन जोंनि बिमा बिफाफोरा जोंबो खस्थ' मोनो। जोंनि फंबायफोराबो जों नायनांगौ जायो बेंनांगौ जा जायो आ आरो न' सिङावथ' थाजाला नालाय बेयो न' सिङाव बाथामनि बि बिबां बुस्थुफोर दं बा ओरैनो संग्रा जाग्रा मैगं थाइगंफोर सानायाबो बोखारस'नो हायियावबो। सेवजोबो। जिरायग्राफोराबो सेवजोबनो हमो दंफां लाइफांनिया बइदिनो गोबां रोखोमनि प्रब्लेम जायो माने आरो आं फंनैसो दे बुंबावनो होननिबा प्रब्लेमफोरखौ जेरै माथावरि बायसिगोन माथावरि बायनानैहाय दैयाहाय सेंबाथाय रानबाथाय बे माथावरिखौथ' खोफिननांगोन ना माथावरि खोफिनाबा आरो बिदिनो एखे जाफिनगोन दै लोमसावफिनजोबगोन एखे बे मासावरिखौ खोनोब जोंना माने फैसााथ' थांगोन ना जोंनिफ्राय नङाबाबो सरकखारारनिफ्राय थांनायाबो जोंनि फैसा बायदिखौनो हमना लादो जोंबो टेक्स होयो नालाय बे खौ फैसिगोन जोंनिफ्रायनो लानाय बायदि जासिगोन टेक्सनि दामाव माथावरि खोनायाव दाम बारायसिगोन बुस्थुफोरना दैबाना जानायनि समाव माथावरिखौ खोफिनसिगोन। फैसा थांसिगोन बुरजा बुरजा जोंनिफ्रायनो लानाय जासिगोन बुरजा बुरजा बिदिनो टेक्सनि नामाव खोसिगोन खोनायावथ' गोबां माबा नांगौना दानि जुगनि मडार्न जुगनि मेसिनफोर नांगौ जेरै जे सि खखलिं जा ट्रेक्टर जा दामफार जा हा खोनो अन्थाइ गारनो। पेनसिं लगायनो बिदि गोबां लहानि बुस्थुबो नांगौ जायो। दाम बारायो दिडमान्ड ब दिडिमान्ड बाङो। बिजि जायो आरो।
औ औ
आरो आंथ' आंथ-' आंथ' -आंथ' बुंखादोंमोनना जेरै माइ गायनिया थैजोबो माजोबो।
औ औ
जिखुनु जा दंफां -लाइफाङानो गायदोंबा फिथाइ सामथायाइनि दंफां गायदोंबा बेफोरो सिलिया थैजोबो। उन्दैयावनो गोरलैयावनो। आरो मैगं -थाइगंआबोथ' गायनायफोरनाथ' दैबानाजोंनो बुखारलांजायोबो बा थैजोबो। फुख्रिनि दैयाहाय ओ फुख्रिनि दैयाव बिदिनो दैबानाजोंथ' दैबानायाथ' गोगोम बोलो गोनांना माने पावारफुल होनसै दै बानाजों गोग्गोम रोखोमनि माबा दंफां- लाइफां मुरा एबा लहा सहा बुस्थु गोजावबोयो ओमफाय बे गोजाव बोनायाव फुख्रिफोराव हाबना थासिगोन बा अबेबा अबेबा लामाफोराव लामा गेजेराव गोलैना थासिगोन मुराफोरा बा दंफाङानो दंफां गिदिरानो जा बेफोर लामाफ्राव थासिगोन